औ
औ मा खामदों नोंथां?
आं दायो ओरैनो दंथयो
औ ओंखामफोर जाखांबायना?
औ जाखांबाय
अ दा नोंथां ओरैनो फ्रि दङबा दायो?
औ औ दं
दायो आं नोंजों नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो रायज्लायनो हागोन आं नोंथां?
औ हागोन
औ दा बे टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा जोंहा बैसागु जेनेबा बैसागुखौ जोंहा माबायदि फालियो जेनेबा नोंसिनि ओ गामि एरियायाव बेवहाय आरो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होलांदों नोंथाङा
बैसागु होननानै बुङोबाथ बियो जोंनि बरफोरनि मोनसे गिदिर रंजाथाव फोरबो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो जोंहा बैसागुआहाय मोननै रोखोमनि जायो बैसागुआ जोंहा
मोसौ बैसागु मोनसे आरो मानसि बैसागु मोनसे होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो ना बेयाव जोंहा सिगांग्रो मोसौ बैसागुखौहाय फालिग्रोनाय जायो बेखौहाय जोङो मोसौ बैसागुआ जोंहा जिब्रै एप्रिलनिफ्रायहाय जागायजेनो जोङो जिब्रै एप्रिलावहाय जों मोसौखौहाय थुखैनाय जायो बेखौ जों मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो जोंहा बेयावहाय मोसौ बैसा गुआवहाय जोङो मोसौखौहाय गोदान महर होनो थाखाय जोङो बेयावहाय मोसौनो माला सुनो थाखाय बेयाव जोङो लाव फान्थाव हालदै थाइखा आरो मोखोना बिबारनि माला सुनानै टेवोलजों माला सु नानै जोङो गोदोनायाव गानहोनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो बेखौहाय मोसौखौहाय बुनो थाखाय जोङो लावथिजों बुनो मोना होननानै मिथिनो मोननाय जायो सम समाव बिनि थाखाय जोङो बे
औ
लावथि
उम
आरो बाख्रिफोरावबो माने गान होननानै दोननाय जायो थुनानै बेनिफ्राय जोङोहाय मोसौखौहाय आरोबाव मोसौनोहाय देबफिनि हांगारा साराइनि हांगार फोरखौहाय हुख'नानैहाय थाव गोथांजों थावगोथांजों लगायनानैहाय